औ नोंथां
औ आं नोंथांजोंहाय माखासे खोथा सावरायनो होननानै हरनाय जादों सावरायनो हागोन ना नोंथां औ दा नोंथाङा जोंनि बर'फोरा बर' सुबुंफोरा गोदो गोदायहाय माबोरै रायजो जायोमोन माबोरै जिउ खुङोमोन थायोमोन बेनि सोमोन्दैनो नोथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ औ हागोन
अ
जोंनि गोदोनि बर' सुबुंफ्राहाय सिगाङावनो जों बुंनो हायो सिगांथाराव बिसोर बिसोरो जेब्ला बिसोरनि रायजो जानाय होननानै बुङोब्ला बिसोर बर' गामिफोरा गोदोफ्रा जेरै हाग्रा बंग्रा खाथि दैमा दैसा सा सेरफोराव बिसोरो थानानै जानो मोजां मोनोमोन बिफां लाइफां गोनांफोराव मानि थाखाय होननानै बुंबा हाग्रा बंग्रा होनबा बिसोरो हाग्रानिफ्रायनो मोनो जेरै मैगं मैथा मैगं मैला बेफोरखौहाय बुथुमनानैनो बिसोरो जायोमोन आरोना बेनि अनगायैबो बिसोरो हाग ग्रा बंग्रायाव जेरै मैहुर खालामनानै जायोमोन दाउ हाग्रानि अमा मै बायदिसिनाफोरखौ सिगां समाव बिराद बर'फोरा मैहोर खालामनोमोन आरोना नाथाय आथिखालाव बेफोरो दा गैला गोमालांबाय। बेनि अनगायैबो जोङो बुंनो हायो जेरै दैमा दैसा बे सेराव दैमा
दैमा दैसा सेराव होना बुङो बिसोरनो ना ना साम', खांख्राइ, बिसोरखौ बिराद मोजां मोनोमोन जोङो बर' सुबुंफोरा जानो बेनिफ्रायनो बिनि थाखाय बिसोर दैमा दैसा सेराव थायोमोन। ओ जेरै जों सिगां समावथ' गोदोनि दिनाव जानो लोंनो थाखाय ना बेदरफोर खौ न'आवनो मोनो जेनेबा दै दैफोरनिफ्रायनो जोङो ना साम' खांख्राइफोरखौ बुथुमना मोनोखायनो बिसोरो गोदो नि दिनाव बायनानै जानाय गैयामोन आरो आथिखालनि बायदि दा जोङो बेदरफोरखौ बायनानै जायो नाफोरखौ बायनानै जायोमोना नाथाय दा बेफोरो जोंनि बर' गोदोनि समाव गैयामोन दा जेरै जोंनि समाजाव सोलियो बिदि बायनानै जानायफोरा। बेनि अनगायैबो जोंनि बर'फ्रा जानाय आबाद आबादफोरखौथ' जों सिगां समाव बिसोर जोङो बर'फोरा दैज्लां समाव जेरै आबाद मावोमोन मेसें फोराव जेरै गोराननि आबाद सबायाइ सिबिं बेसर फाथो बायदिफोरखौ मावोमोन आरो। बेनि अनगायै जोङो बुंनो हायो जोंनि बर'फोराहाय बेफोरखौहाय जोङो सिगां समाव ओ हा-हाग्रा हाग्रा बंग्राफोरखौ हादान सिफायनानै हाग्रा दानस्रांनानै बिसोरखौ जोङो सिगां समावहाय मावबोनाय जायोमोन आरो सि बेफोरखौ बावनाय समाव जोङो सिगाङाव खदालजों खायफाबा जावग्लियोमोन आरो जोङो मोसौजों हाल एवनानै जोङो जोबोद खस्थ'यै ओ मावनाय जायोमोन आरो जों बर'फोराहाय जेरै दैज्लां समाव बो जोङो जिग' जिग' जोङो फो मोसौजों हालेवनानैनो गायोमोन आरो नाथाय आथिखालावथ' दा ट्रेक टर पावार टिलार बायदिफोर बाहायनायखौ जोङो नुनो थांसै‌। ओ गोबाव सिगांनि माइ गायनाय समफोराव जेरै गोबां सम नांगौ जायोमोन आरो ओ सम लायोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरो मावनायफ्रा दसे समनि गेजेरावनो जोङो मावफुंजोबनो हानाय जाबाय आरोना सिगांनि समावहाय जोङो ओ बिफां लाइफां फोरनि जेरै बिलाइफोरजोंनो हादान सिफायनानै जोङो मावोमोना हासार गोनां जायोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोर हासारफ्रा जोबलांजोबबाय। जोबलांलांनायनि थाखायनो जोङो दा रासायनिक हासार बेफोरखौ बाहायो आरो बेफोरो जोंनि थाखाय ओ हायाफ्रा गाज्रि जालांनायखौ नुनो थांदोंमोन सिगाङाव जे बिदि हा सार आबादफ्रा मोजां जायोमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरो जों मोजां जानायखौ नुनो थांला आरो खम जानायखौ नुनो थांबाय बेनि अनगायैबो जोङो दैनि बिबां दैनि बिबाङाबो जों सिगाङाव बिराद मोजांमोन एबा माने बिराद गोबां बिबांनि मोनोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो दैनि बिबारखौबो खम जालांनायखौ नुनो मोनबाय। खायफा खायफा जायगायावहाय आबादखौनो मावनो मोना आरो अखानि बिबाङाबो खम जालांबाय मानि थाखाय होननानै बुङोबा जोंनि बिफां लाइफांफोरखौ दानस्रांनायनि उन बिबाङा बांबाय बिनि था ओंखायनो जोंनि अखा हानायनि माबाया बिबाङाबो खम जालांनो हमबाय खोनादोंना नोंथां औ बेनि अनगायै बेजों आं बुंनो सानबावदों जोंनि बर'नि रायजो जानायावहाय दंबावो ओ जेरै जोङो मेसेंफोराव आबाद मावनाय जेरै मेसिद बेसर सबाय सिबिं फाथो बेफोरखौहाय जोंबो एखे रोखोमैनो बे बेहाय बे आबादावहाय जोङो दै बाहायनायखौ नुनो आबाद होननानै बुङो सिगां समाव बेफोरबो आबाद मावनायावबो जोङो जेबो हासार बाहायनायखौ नुनो थाङामोन नाथाय आथिखालाव बे बेाव गोबां रासायनिक हासार बाहायनायखौ नुनो थांसै जायनि थाखाय बे हाफोराहाय गाज्रि जालांनो हमबाय आरोना आबादनि बिबाङा खम जाबाय खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
सिगां समाव जोंनि बर'नियाव रायजो जानायाव होननानै बुङोब्ला जोङो ओ आबाद मावनायनि अनगायैबो जोङो माखासे ओ जिब जुनार फिसिनो बिराद मोजां मोनोमोन जेरै दाउ अमा बोरमा बेफोरखौ बिराद फिसियोमोन आरो बेनि अनगायैबो जोङो गाननो जोमनो थाखाय जोङो गावबा गावनो बर' आइजोफोरा जिफोरखौ दानानै गावब गावनो गानोमोन आरोना मारै मारै गानोमोन होननानै बुङोब्ला बिसोरहाय सिगाङाव एम्फौ फिथोब फिसिनानै जेरै एफौनिफ्राय मोननाय फिथोब बेखौ फिथोबखौ रुनानैहाय माखासे साननि उनाव बेफोरखौ गुरै खालामनानै जोङो ओ माखासे आखाइनि हाबाफोरजों मावनानैहाय बेफोरखौहाय खुन्दुंफोरखौ दिहुनोमोन आरो आरो मिथिगायावनो मोननाय माखासे बिफां लाइफांनि बिलाइफोरजों बेफोरनि बेफोर खुन्दुंनि गाबखौ आलादा आलादा गाब दिहुननानै जोङो जिफोरखौ दायोमोन आरो
औ
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
अ बेनो ओ बेनि अनगायैबो जोङो जानो थाखाय मैगं आबाद बायदिसिनाफोरखौबो जोङो मावनानैनो जायोमोन आरो जेरै लाइ लाफा मेसेंफोराव दैलांफोराव खुमब्रा जोगोनार बेफोरबायदि नोंथाङा जोंनि बर' समाजनि बागै माखासे फोरमायनो सानदों नामा माबाफोर?
औ हागोन नोंथां। जोंनि बर' फोरनि गोदोनि रायजो जानाय होन्नानै बुंयोबा जोङो नोंथाङानो बुंलांखानाय बायदि जेरैहाय गोदोहाय बर'फोरा जेरैहाय ओ माब्रै थायोमोन जायोमोन होनङोब्ला गोदोनि सुबुंफोराथ' जेर जों आबादानो गाहायबो नङा होमबा? दा जोंनि बर'हारिआ थ' गाहाय आबाद होननानै माइखौनो होननानै लायो दा माइ आबाद मावनाय आरोबाव बेबायनो गोबां ओ गोरान आबादफोर मावनाय जेरै नोंथांमोनहा बायदि बेसर सिबिं सबाय बेबायदि मावनानै जायोमोन ना दा गोदोनि ओ सुबुंफोरा मोनफ्रोमबो हाबाफोरखौबो मारैहाय ज' ज' अनलायनानै खौसेयै मावनानै जायोमोन आरो। मोनफ्रोमबो हाबाफोरावनो जेरैहाय गोदोनि सुबुंफोरा थाखा फैसा बा रां रुफायावहाय एसेग्राब मानि दोनि नङामोना बेनि खायनो मा थोजासे रां गैयैखाय मा खामला हाजिरा बेबायदि लानो हायामोन आरो दा बेनि अनगायै मा खालामोमोन जोंना गोदो गावजों गाव मदद होलाय लायोमोन आरो जे सोरनोबा जेरैहाय माइ आबाद मावनायब्लाबो गायनाय समावहाय मा हिनजावफोरा- दिनै आंनाव गाबोन नोंनाव बेबायदि फाला बथल गायहैयोमोन। आरो दा हौवाफोराबो बेदिनो हालेवनायखौ ओ बेबायदिनो ज' ज' हालेवहैयोमोन। बेजोंनो मा आरोबाव माखासे मालाबा समावहाय बेबायदिनो सावरि जानाय होनना बुङो जायखौहाय ओ माखासे बिसोरनिफ्राय जेबो बदल नङ एबा रां लायालासिनो मावहैनाय जेखौहाय ओ जाय बिगोमाया बिसोरनो मा अननानै ओंखाम बेबायदि ना बेदर जौ जाहोयो आरो। बेबायदिनो गोदोनि सुबुंफोरा गोबां ज' ज' हानजा हानजा अनलायनानै रायजो जायोमोन। दा गोदोनि बेबायदि रायजो जानाया ओ जोबोद मा होनो बाख्नायथावमोन आरो। आरो बबे बेल' नङा गोदोनि सुबुंफोरा जेरैहाय- आइजोफोरा जि दानायावब्लाबो ज' ज' गावजों गाव होलाय लायोमोन जि सोंनाय फोराव। खुन्दुं लुनायफोराव आरो एम्फौ फिसिनायफ्राबो बेबायदिनो सानै साथामजों ज' लोगो जानानै मा एम्फौफोरखौबो फिसियोन नङा होमबा दा एम्फौ फिनानैबो जोंनि बर' आइजोफोरा बेबायदिनो एम्फौनि फिथोबनिफ्राय इन्दि खुन्दुं लुनानै बे खुन्दुंखौनो आरोबाव जि दायो बेबायदि थावख्रि लुनाय होनोना बेखौ बेयावनो ज' ज' हानजा हानजा आरो बेखौबो मा गावजों गाव हेफाजाब होलाय लायोमोन आरो। दा गोदोहायथ' बेबायदि लामा सामाफोराबो एसेग्र मानि मोजां नङामोन ना? दा बेनि थाखायनो मा खालामोमोन गोदोनि सुबुंफोरा ओ बे लामा सामाखौबो- ओ ज' ज' खोलायलायोमोन हाग्राफोरखौ एवोमोन आरोबाव मा खालामोमोन दालांफोरखौथ' थ' जोंहा मोजां गैयामोन ना गोदो औवानि दालांसो जायोमोन। बे दालां फोरखौबो गावजों गाव ज' ज' मा मावलाय लायोमोन आरो दा बेजोंनो मा जायोमोन समाजनि माखासे खौसेथिया बे बेनि गेजेरजों बेरखाङोमोन। आरो दा गावजों गाव बेबायदि खामानियाव मथे मदद होलायनानै मा समाजनि खौसेथिया बांनाया बाङोमोन आरो बेजोंनो मा ओ समाजावहाय मोनसे गोजोन थासारिया फैयोमोन। आरो आरो बेनि अनगायैबो मा गोदोनि सुबुंफोरा माब्रै रायजो जायोमोन होननानै बुङोब्ला बिसोरो मारै बिसोरो सोलोंथायाइावहाय जेन'बा गोदोनि सुबुंफोरा सोलोंथायाइाव एसेग्राब माने धोन एबा गोरों नंआ मोन ब्लाबो माने माखासे बिदि हानजा आरि खामानि मावनायखौ सेथिया गोदोनि सुबुंफोरनियावहाय बांसिन नुनो थाङोमोन नङा होमबा। दा बेबायदिनो आरोबाव गोदोनि सुबुंफोरा ओ- बेफोरबायदि गाव गावनि खौसेथिखौहाय देखायनायजों लोगोसे माखासे ओ हाबा हुखा फोरबोफोर जेरैहाय जोंनि बर' हारिनि माखासे फोरबोफोर औ मा ज' ज' गावजों गाव मदद होलाय लायोमोन नङा होमबा दा गोदोनि सुबुंफोरा मा ओ हाबा हुखा जायोब्लाबो मा जोंनावथ' थोजासे रां रुफा गैयामोन दा बेनिखायनो मा गावजों गाव मदद होलाय लायनानै हाबाफोरखौ बो खुङोमोन जेनेबा जोंनाव आंनाव जा दं बेखौ बै हाबा न'खराव हैनाय आरो गुबुनाबो गावसिनि न'आव मा दं बेफोरखौ मा होफैनाय जेन'बा बेबायदि एसे एसे गावबागाव खांलाय लायनानै मोनसे हाबाखौ खुङोमोन आरो बेबायदिमोन। दा ओ बेबायदिजों मा जोंनि अनलायनाया बेरखाङोमोन आरो। मोनफ्रोमबो हाबा हुखायाव ज' ज' हानजा हानजा गाव गावनि राव दोरोम आसार खान्थि हारिमुफोरखौबो लोगोसे मा लाबोफागासिनो दं आरो गोदोनि सुबुंफोरा नङा होमबा? दा आथिखालाव बे बेफोरबायदि हाबा हुखाखौनो मा दानि सुबुंफोरा मा ओ बे हारिमुफोरखौनो दा लासै लासै जोङो मा गुबुन हारिनोबो जोङो दिन्थिनो हाबाय बुहुमाव जोङो सिनायथि होनो हाबाय। आरो बेबायदिनो गोबाङाव जोंहा दा लासै लासै आवगायबोगासिनो दं आरो नङा होमबा दा आरोबाव गोदोनि सुबुंफोरनि रायजो जानाय होनना बुङोब्ला गोदोथ' माबे ओ दाउ अमा बोरमा फिसिनानै आबाद मावनानै बेजोंसो जायोमोन नङा होमबा? दा गुबुन जेबो ओ हाबा हुखा एबा माबा मोनसे साख्रि बाख्रि बेबायदिया गोदोनि समाव बारा गैयामोन आरो नङा होमबा? मानोबा गोदोहाय सोलोंथाइखौ एसेग्राब माने गोनांथि होआमोन आरो बेनि थाखायनो मा गोदोनि सुबुंफोरनि रायजो जानाया ओ माखासे बिथिङावबो बेबायदिनो जौगादों आरो माखासे बिथिङावहाय उन जानानै थाबोदों आरो जेरै सोलोंथाइ बिथिङाव उन जादों ना थाबोदों बेबायदि समाजनि खौसेथियावहाय दावगादों बेफोरबायदि नङा होमबा? दा आथिखालाव जोङो दा बे बर' हारियानो मोनसे गोजौ हारि माने जानो थांगासिनो दं एबा जाबाय। दा दावगाबोगासिनो दङ नङा होनबा जोंखौ दा बर' हारि खौ बुहुमनि गासै मा मा होनो मानसिफोरानो दा सिनायनो हमबाय नंङा होमबानों थां बेबायदि आरो दा नोंथांजोंहाय जोङो बर' हारिनि माखासे रायजो जानायनि सोमोन्दै सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय दा समाबो जाबायना नोंथां
औ औ औ औ दे नोंथां।